हेलौ अ खुलुमबाय नोंथां खुलुमबाय
नोंथाङा दा ओ दसे फ्रि दंथ'यो? आं होमबा नोंथां थांजों बे बर' हारि बर' माहारियाव बर' रायजोआव बा बा बर' समाजाव बा बर'नि रायजो जानायाव आरो ओ मा बोथोराव मा फिथाइ सामथाइ गायनो माबायदि गायो माबायदि ओ आबाद मावो बिनि बागै एसे रायलायनो सो
अ जागोन जागोन हागोन हागोन जों ओ बिदिनो जों फि फिथाइ सामथाइजों लोगोसे मेगं थाइगंखो सावरायनोसै ओ मा समाव माखो गायनाय जायो
अ दे बिदिब्ला नोंथाङा इसे नों नों नोंथांमोननि एरियायाव नोंथांमोननि जायगायाव मा बोथोराव माबा माबायदि फिथाइ फिथाइ मेगं थाइगं गायो बिनि बागै एसे बुंनाय
अ होमबा आं बुंनोसै नोंथां अ जोंनि बे गामि आरो ओनसोलाव खाथि खालानि गामिफोरावबो जों गोदोनिफ्रायनो जोंनि बर'फोरा आबाद गाहाय हारिखा आबाद मावना जा जाग्राखा जोंथ' माइखो गुबै आबाद आबाद मावखायो लोगोसे बिदिनो मेगं थाइगं फिथाइ सामथाइ जोंनि बर' माहारिया गायो बोथोर लाना बोथोर ओ बिदिनो जोंनि बुंनो थाङोबा जेब्ला मेसें बोथोरनि उनाव जेब्ला जोंनि मानोबे ओ गोजां बोथोर सफैयो बे समावथ' जों मा माखासे मेगं थाइगंखौ गायनाय नुयो जेरैबायदि लाइ लाफा जेनबा जोङो थोन्दिया
उम
अ एनिफ्राय ओमबो माखासे बिफोरबायदिनो बेसर मुला बेफोर जों मैगंखौ गायो आरो जों मेस्थाफोरखौबो गायो मेस्थाखौथ' जों ओ सैबो बोथोरावनो गायजायो मेस्थाखौ जोङो बेनि थानिखौ ओ गायना होबानो जों जायो बे मिस्थाया बेफोरखौ मैगं थाइखौ गायनो नांगौबा जों गिबियावनो जोङो हाखौ जों हालेवनाय जायो ओ नांगोल दा नङाबा एसे बुरजानो हा थाबोला बेयाव जोङो हाल एवनायनि नुनो मोनो जों नांगोलनो एबा गोदोथ' नांगोल दंवोमोन दा आथिखालाव सो ट्रेक्टरजों एबो जोङो
ओम
आरो लोगोसे सोरबा एसे जायगायाव जों फोनो गोनां जायोबा खदालजोंनो जावग्लिनानै बे हाखौ फोमोननानै जों बेयाव दोनदिया जा लाइ बेगरफोरखौ जों सोमना दोननानै जों बेयाव ओ सार नियम सारना होनाय जायो बेहाय हायाव बिनि उनावनो बि बिदिनो नैजिसे सान माहासे उनाव जों खिलि रज'यो आरो बिदिनो आरो माहानै उनाव जोङो बेखौ जानो हानाय जायो आरो लाइ लाफा दुुनदियाफोरखौ
नंगौ नंगौ
बेफोरबायदिनो आरो जोङो जों बुंनो थांङोब्ला जोंनि जे दोङो लाव दोङो खुमब्रा दङ ओ जिंखा दङ ओ बेफोरबायदिनो राङालाव दं आरो बेफोरखौ जोङो बे बे बोथोर लायै बोथोर बे समावनो जोङो अ मा होनो जोङो राङालावखौ जोङो ओ बे गोजां बोथोर समावनो बेफोरबायदिनो हाखौ जावग्लिना हासार होनानै ओ बिथा बानायनानै जों राङालावखौ गायनाय नुयो आरो लोगोसे बे खुमब्रा दिंखियाफोरखौ आरो जोंनि दैज्लांनि एसे सिगाङाव जों गायनायखौ नुयो बेफोरबायदिनो बिथा खालामनाय आरो जोङो सां बानायना होनाय जायो बे लाव खुमब्राफोरखौ जों जिंखाफोरखौ सां होनाय जायो बेनो फाता क्रेलखौबो बेफोरबायदि गायनानै जों सां बानायनो होनो गोनां जायो आरो बैसां बानायना होयो बेफोरखौ थायनो थाखाय मोजाङै बेफोरो बेफोरबायदि जों बेफोर गायनायावनो जों दा दैज्लां बेफ्राव बेफोरफोरखौ जानो मोनो आरो जोङो
नंगौ नंगौ
बेफोरखौ बिदिनो जोंनि माबाफोराथ' बोथोर लायै बोथोर गायनाय जायो गासै बोथोराव गासैबो जाजोबा आरो जोंनि बेफोरबायदिनो दै जोंनि गोजां बोथोर समाव जोङो आलुखौ गायनायखौ नुयो मागो दमासिनि एसे सिगाङाव ओ डिसेम्बर फोरावनो जों आलुखौ जागायो गायनो आ बेफोरबायदि आलु ओ बिलाथि आरो जोङो ओ फानलुखौबो गायनाय नुयो जोङो
उम नंगौ
बेफोरबायदिनो जोङो हाखौ फोमोनना लानानै बेफोरनो बिथा बानायनाय जों आलुखौ होनाय जायो बिदिनो फानलुखौबो ओ फानलुखौ जों गिबि फानलु गायनाय होनब्ला जों फानलुखौ गिबियाव बिनि बेगरखौ जोङो फोना लायो फोनानै बिनिफ्राय फुलि दिहुननानै जों फुलिखौ बेफोरबायदि बिथार दाब बानायनानै जोङो लाइन लाइनाव जोङो बेखौ ओ गायनाय जायो आरो जोङो फानलुखौ बेबादिनो बिलाहि जा भिन्दि जा बिदिनो आरो जुखाम गायो जोङो ओ जुखामाथ' जोंनि दैज्लां बोथोरनि एसे सिगाङाव गायनाय जायो बेखौबो बेफोरबायदिनो मागो दमासि उनाव बेखौ गायनाय जायो जु
ओम
इदिनो जुखामखो बिथा खालाम लइन लाइन गायनाय जायो जों जुखामखोबो बे रोखोमनि जोङो बांसिन जोङो गायो आरो जोङो मेगं थाइगखो आरो बिदिनो गोबां थाइगं दं आरो फिथाइ सामथाइ दंफांफोरखोथ जों ओ जि खुनुताइमावनो गायदो जेरै खान्थाल थाइजौ होनबोला जों ओ मोजां जायगायाव गायबानो जायो बेफोरखो दै जमा जायि जायगायाव गायनांगो एसे एसे मोजां हाग्रा बंग्रा रजि जायगायाव औ ओ गायनो नांगोन जोङो मोजाङै हासार होनानै जोङो जेरै थाइजौ दंफां जा ओ खान्थाल दंफां जा बेफोर दंफांफोरखौ जोङो गायो आर' अ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना नोंथांमोननिसिम माबायदि गायो मैगं थाइगंफोर बोथोर लायै बोथोर एसे
गायनायनि प्रसेसआथ' गायनायनि हाबाफारियाथ' सब ए केआनो जाबाय आरो बोथो र लानानै बोथोरसो मैगं थाइगंखो गायो। ओ गावनो दानि बर'नि आबादारिफोरा आबादारि नङाब्लाबो न'आव जानो आन्था जायफोरा सम मोनो जायफोरा न' बिथानि हा गोबां थायो बिथांमोनाथ' गावबा गावनो जानो थाखाय बेबायदि बोथोर लानानै बोथोर बोथोराव जानाय ओ आबादफोरखौ मावो आरो जों नुनो मोनदों नोंथां बुं नाय बायदि ओ आथिखालाव माने बोथोर नङाब्लाबो बेलेग बोथोरनिब्लाबो बे बोथोरावनो गायनानै इसे मुलि हासार होनानै ओ ओ बिफां फिथाइफोरखौ मोजां जाहोनो थाखाय बिथांमोना ओ खाबु खालामनाय जायो लोगोसे नोंथां बुंनाय बायदि ओ जिंखाफोरखौ गोदो जों नुबो दोंमोन जिंखा गायबोला लाइन लाइन खालामनानै जिंखा गायो। गायनानै बिखो औवा जेंसिनि ओ माने ओ मा होयोमोन बि सां होना होयोमोन बैसां होना होयोमोन। बे बैसां होनाय औवा जेंसि मोननो थाङियाव आथिखालाव मा खालामो बे हाय माने दुरुं बोनानै ओ बिथांमोना बे दुरुं सायावनो जिंखा ओ भल बायदि रोखोमनि मानबायग्रा लेस्रा बेबायदि मानबायग्रा ओ मैगंखौ बिथांमोना गायनाय जों नुनो मोनदों आरो जोंनिखैथ' दा ओ जेसेबांब्लाबो ओ दैबाना थायोब्लाबो ओ गावनि न'खरनि खाथियावनो न'नि उसुं गुदाफोरावनो ओ जानो आन्था बालौ गायो जायहा गोबां हा थायो बिथांमोनाथ' टेक्टर लानानै मोजां हेवनानै मानसि लानानै बुरजा गायनानै फालांगि खालामनायबो जों नुनो मोनो।
नंगौ नंगौ नंथां बेफोरबायनो माखासे फि फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंखौ दिहुनन्नानै फानो आरो फालांगि खामो।
फालांगि खालामो आरो बेबायदि फालांगि खालामनानै जोंनि बर' हमाजावबो दाबो ओ जों बुंनो थाङो गौरब खालामनो हागोन दा बेबायदि फिसा फालांगि फोरखौ मावनानैबाबो बर' गथ' गावसानि न'खरनि गथ' ग थाय फरायहोनायाव बा जानाय लोंनाय खरस खालामनायाव बिथांमोनखौ सुखु गोजोनै रायजो जानाय जों नुबोबाय थादों आरो बेबायदिनो फालांगि खालामनानै बेफार बानि खालामनानैबो गथ' गथायखौ ओ डक्टर इन्जिनियार फरायहोनाय जों बर' हमाजाव जों नुबोबाय थादों आरो जोंनि एरियाखैथ' दा प्रयटिक न'खरनि मानसियानो जिरायना थायाबालासिनो बोथोर फैनाय लोगो लोगो सम जानाय लोगो लोगो समखौ मिलायनानै सम माव बोथोराव जानाय ओ मैगं थाइगंबो गायनानै गावबो जायो। गामिखोबो जाहोयो आरो फालांगिबो मावो मावनानै बेबायदिखौनो फिसानिफ्राय फिसा फालांगि मावनानै बिथांमोना थाखा फैसा आरजिनानै गथ' गथाय फरायहोनायाव ओ जोबोद मदद खालामनाय जों नुबोदों आरो न'खर सालायहोबाय थानायखौ जों नुबोदों। ओ बेबायदिनो जोंनि एरियाथिं दङ आरो नोंथांमोननि बुङोब्ला नोंथांमोननिखि बुङोब्ला ओ बेबायदि ओ बेफार बानिज्य खालामनाया बेसेबां हुबिदाजनक हुबिदा दङ बा खाबु दं बेनि सायाव एसे फोरमायगोन नामा?
अ जोंनाथ' गोबां खाबु दं जोंना हाथाय बाजार खाथियाव दं। बिफोरो टाउन सहोराबो खाथियाव दं आरो बिदिनो जों दाबो नुनो मोनो जोंनि गामि गफानि हिन्जावफ्रा हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंजों लोगोसे न'आव गायनाय जेरै लाइ लाफा धोन्दिया फालें बेफोरफोरखो जों लोगोसे हाग्रा दुब्लिनिफ्राय मोन्नाय बे मानो मुनि खाथ्रा खुथ्राखौ जोंनि गामि हिनजावफोरा बेफोरफोरखौ अ गायनायदों आरो हाग्रा बंग्रा खनथुमनानै लाबोनायखौ जोंनि बे गुवाहाटि सहोरमायाव फाननो लाबोनाय जों नुयो। आरो लोगोसे जोंनि बे जोंनि सोहोरनि बेफोरबायदि फिसा फेनला हाथाय जों सकफोराव जों फाननायखौ नुयो आरो जोंनि बर' आजोफ्रा गोबाङैनो फानो जोंनि मानसिफोरा बिदिनो थास' गायो सिमलि ओ सिमलि आलुखौबो सिनायो नोंथाङा।
ओ
बेफोरखौ गोबां बिबांनि फानो जोंनि जायफोरा थास' बेफोरबायदिनो जिखुनु न'आव गायनाय गायनानै बेयाव फानफायो अर्गेनिक ओ बुस्थुफोरखौ फानफैयो आरो बेसादफोरखो जोंनि बर' आइजोफोरा।
नोंथां नंगौ बर'आबो दिनै फिसानिफ्राय बेबायदिनो हाग्रा बंग्रा फाननानैब्लाबो सहर नगराव थांनानै फालांगि मावनाय जों नुदों हौवा हारिखौ हौवा हारि खौ बारस'नानैब्लाबो हिनजाव हारियाबो बेबायदि फालांगि मावनाय जों नुदों बेनिखाय जों गोग्गानो हागौ बर' हारियाबो दिनै फालांगियाव एसे आगानसे आग बारिदों होनना जों बुंनो हायो। ओ बेबायदि गायनाय नोंथां गायनाय फुनाय आरो फिथाइ गायनायनो सम जानायखाय नोंथाङा सम होनायखाय जोबोर जोबोर ओ गोजोन्थों थाबाय। उनाव आरो माबा सम मोनब्ला बिदि रायलायबावगोन गोजोन्थों नोंथां।
गोजोन्थों नोंथांनिसिमबो गोजोनथों।